थां
हेलौ नोंथां खोनादों ना औ खोनादों आं औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ
आं जिरायना दं नोंथां
अ
ओमफ्राय
दिनै औ औ नोंथां
दे बिदिबा जोंनि माबाखौ रायलायनोसै नामा
औ नोंथां दिनै आं माने नोंथांजों दैफोरनि सोमोन्दै माने मा माबायदि ओनसोलाव नोंसोरनि ओनसोलाव एबा जोंनि ओनसोलाव दैनि थासारिफोरा माबायछदि एबा जों दैफोरखौ माबायदि बाहायनांगौ बेफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनो हागोन ना नोंथांजों
औ हागोन दे नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलावहाय दैनि थासारिया माबायदि बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनाांनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां जोंनि जायगायावथ' दैया दा दैलां नालाय दैज्लां बोथोराव बांद्राय उसुबिदा सुबदा जाया आरो दैनि थाखाय मानो होनबा जोंना बेहाय माबा दैखरसो आरो ओरैनोथ' दं दंकल नङा वाटार साप्लाइबो नङा दैखरसो ओमफाय जोंथ' दा जों जोंनि सुबिदा बायदिनो माने बानायना लायो आरो दैखरबाबो जों खस्थ' खालामनांला मेसिन लगायनानै जोङो दैखौ बोखोयो आरो दैनि ओमफाय गुबुन जायगायावसो माबायदि आं बेखौ मिथिला ओमफाय दैलाङावहाय दैया खाथियावनो फैयो आरो जोंनि बे जायगायाव लोंनाय दैया ओरैनो मोजाङानोखा माने साफायानोखा ओमफ्राय दैमा फोर दं आरो खाथियाव दैमाफोरनि दैखौथ' दा बाहाय जाया लोंनायाव दुगैबाबो दुगैनायाव बाहायजाबाबो लोंनायाव बाहाय जाया जाया माने बेनथ' जि सुनायाव बाहायजायो आरो दैजोंहाय जेनेबा जों दैजोंहाय माने गासै खामानिखौनो माने मावनानै लानो हायो जोंनि देहायाव माने जों दै नङाबानो थांनानै थानो हाखाया आरो माने
औ
ओ माने सानाव सानसेयाव जोंनो दैखौ नांखागौ माने
औ नोंथां
गोबां नांगौआनो ओंखाम जानायाव बा माबा मोनसे जानायाव सब खामानियावनो माने जोङो दै नोङाब्ला नङाबानो हाखाया माने दुगैनाय लोबनाय जि सुनाय गासिबो खामानियावनो दैखौ जोङो नांबाय था थागौ दा नोंथाङा ओ बुंनानै होदो नोंथाङाबो मोननैसो
ओरैनोथ' दै होननानै बुङोब्ला जोंनि माने बुहुमाव माने ब्रै बाहागोनि थाम बाहागोआनो दै बाहागोआव गोसारानानै दङ बेनि एसे बाहागोयाल' सो हा होननानै जों मिथिगौ आरो जोंनि थांना थानाय सानफ्रोमबोनि जिउआवहाय जोंनो दैखौ नांथारगौ जायो थांनानै थानो थाखाय आरो जे जोंनि देहा जोंनो स्नि जौन्दो जोंनो दै नांथारगौ जायो नङाबा देहानि खहा जायो होननानै जोङो मिथिनाय जायो आरो जोंनि ओनसोलफोराव होननानै बुङोब्लाथ' माने दैनि एसेबां माने गोब्राब नङा दै मोननो था आरो जोंनि जिआव आरो दाथ' दैजलां बोथोर बे समावहाय जोङो जायखौ जोङो आदार जानानै थायो जेरै माइ आबाद होननानै बुङोब्लाथ' जोङो दैनि जोबोरैनो गोनांथार बे आबादा माने दै नङाब्लानो जाया होननानै जोङो मिथिगौ
औ मिनथिगौ नोंथां
मेसें बोथोर होननानै बुङोब्लाबो जोङो बेसर आबाद बायदिसिना मावो बे आबाद फोरावबो जोंनो दैखौ नांगौ एसेबाबो जोंनो दैखौ नांगौ आरोना नोंथां माने बियो फ'सला जि जों आबाद मावदों बे आबादफोरा मोजां जानायनि थाखाय आरो। आरो जोङो बे जोंनि बुहुमावहाय अखा हाथाराबाबो माने जोंनि थासारिया गाज्रि जालांनो हानाय दंफां लाइफांफोरा। दै मोनाबा रानलांनानै थैलांनोबो हानाय माने बिफोर जायो आरो। आरो खायसे ओनसोलाव खायसे ओनसोल होननानै बुङोब्ला खायसे माने जायगाफोराव जेरै राजस्थानफोर बायदि जायगायाव माने दैखौनो जोङो माने नुनो थाङा जायनि आंखालाव बिसोरो ओरैबायदि दैनि खस्थ'नि थाखाय माने। दैखौनो माने माने मोननोनो थाङा बिफोरबायदि माने बिसोरनियाव। दैनि आंखाल नुजायो। आरो खायसेफोर जाय बायदि जायगाफोराव माने जेब्लायबो माने सान माहाय मासावनो मास मासावनो मास बेफोरबायदि अखा हाफ्लेबाय थानायखौबो जोङो खोनानो मोनो आरो बिसोरनि जाय गायाव दैफोरखौ मोननो जोबोरैनो माने माबायो आरो मोननो थाङो आरो जोङो ओरैनो मिथिनो थाङोब्ला हा। जो ओनसोलफोरावबो दैनि जोबोद खस्थ' जायो माने न' न'फोरावबो माने बिसोरो जाहैबाय दंखल बायदिसिना लुनानै माने थुनो हाया। बेनि थाखाय बिसोरो जायजों निजोरा फैयो एबा वा बिदि साप्लइ बिसोरनाव होयो नालाय। बेफोरबायदियावसो बिसोरो दैखौ खौ लायनो गोनांबो जायो आरो। माने खायसे ओनोलाव खायसे सुबिदा हिसाबै बेयावहाय बिसोरो खर'फोरावो जौदु एबा माबाफोरखौ दैहुफोरखौ। खर'आव रुजुननानै लायनो गोनां जायो माने। दैनि थाखायनो बिसोरो जोबोदैनो माने खस्थ' खालामनांगौ जायो आरो। आरो बिसोरनि ओनसोल बेफोर बायदि जायगा। फोरावहाय माने दैखौ मोननो थाखाय अखा हानाय दैफोरखौनो थिनानै लाखिनांगौ जायो आरो बेफोरखौनो बाहायनांगौ जायो आरो नोंथां। बेबायदियैनो खायसे टाउन ओनसोलफोरावबो सोहोरफोरावबो माने दै। खौ बेफोरबायदिनो खस्थ' जायो आरो बिसोरनि दैफोराबो माने एसेबां खायसेफोरा माने मैला खालामनानै थैयो आरो लामा सामाफोरावबो गो गोबां मैला गारजि जि बेफोरबायदि माने जोङो नुनाय थानानै। थानायखौ नुनो मोनो आरो।
औ नुयो नोंथां।
दैयाथ' जोंनि थाखाय गोनांथियानोखा जेरै ओंखाम संनाय, ओंख्रि संनाय, बेफोरबायदि जि जोम सुनाय, बेफोरबायदि खामानिफोरावबो जोंनो नांगौ जाथारो आरो। बिदिनो नोंथांमोन औ औ। नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माने दैफोरखौ माने मोननो गोरलै ना गोरा माने गोब्राब ना मा बेखौ एसे फोरमायना होनो हागो नना नोंथां?
औ हागोन नोंथां जोंनि जायगायाव बांद्राय गोरलै बो नङा दै मोननाया माने जोङो खस्थ'यै मा होनो निजे दैखरखौ जावनानैसो हा सिंनिफ्रायसो जों दैखौ मोननाय जायो नालायथ' ओमफाय खस्थ' खालामनानै रिं सोनानै उनावहाय उनावहाय गोबाव समनि उनावहाय बिनि बिजानुखौ खारहोनानैसो जोङो दै खौ लोंनाय जायो उनावहायसो जोङो बे दैखौ लोंनो हायो आरो मा ने बिनि एसे खस्थ'आनो माने बांद्रायबो गोरलै नङा आरो माने गोदोनि समाव थ' ओरैनो दैमा दैसाफोरनि दैखौनो लोंनाय जायो दा दाथ' बिदि ओ दिन बा सम गैला बिदि लेथ्रा दै लोंनायनि।
औ नोंथाम
दा थ' गासिबो सोलायजोब्बाय नालाय
माने नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माने दैखौ मोननो थाखाय जोबोर गोथौसिम जावनांगौ जायोना एसे थौलेयावनो जोङो दैफोरखौ मोननो हायो, नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
ओरैनो जोंनिया दैखौ गोथौआनो जावनाय जायो, मानो ओ नैजिब्रै फुट बिदि गोथौसिम जावनानैसो जोङो दैखौ मोनो आरो दा जोंनि बे जायगायाव। बा नैजि फुट इ बेफोरबायदि गोथौ जावनानैसो जोङो माने लोंग्रा दैखौ जोङो मोननो हायो आरो जोंनि बे ओनसोलाव बा जायगायाव दा नोंथांनि जायगानिया, नोंथांनि जायगानिखौ एसे फोरमायना
औ जोंनि ओनसोलाव होनोब्लाथ' माने दैखौ एफाग्रां गोथौ जावनांगौनि एसेबां गोनांथि गैया। मानो होनबा एसे थौले जाव ब्लानो माने दैखौ मोननो थाङो। आरो जोङो माने जोंनि जायगायावहाय माने जायगा लानानै जायगा दैफोरा गुबुंलेबो गयो एबा आइरन होनना बुङो जायखौ जोङो। बे दैखौ जोङो लोंबोलाथाय जोंनि देहानि खहा जायो। बिनिखायनो जोंनि जायगा फोरावबो खायसे जायगा लानानै जायगा दैफोरखौ मोजां एबा गोग्गो दै मोननो थाखाय माने गोबां गोथौ गोथौसिन एसे जावनांगौ जायो। बेफोरबायदि आरो नोंथाङा माने फोरमायनो हागोन नामा जोङो माने दै गुबुंलेफोरखौ लोङोब्ला जोंनि देहानि थाखाय माबाफोर मा मा खहा जायोबा मा बेमारफोर जायो एसे नोंथाङा मिथिगौ नामा?
औ नोंथां मिथिगौ जेनेबा दै मैला लोंबाथाय जोंनियाव बिदिनो डाइरिया माबा माबि जानाय मिथियो आरो लोमजायो बा देहानि थाखाय माबा माबि बेमार जायो बांद्राय मिथिस्लाबजोबा थेवबो बेखिनिखौनो मिथियो आरो। बा उदैनि बेमार जायो बा देहायाव माननाय माबा माबि उदै सानाय खिनाय हासु बिदि जायो आरो।
बिदिनो नोंथांनि बा औ औ नोंथां
ओरैनोथ' जो दै लेथ्रा लोंबाथ' देहानि थाखाय मोजां नंखाया। जों बांसिनानो फिल्टार खालामनासो लोंखायो दैखौ माने निजेनि थाखाय निजे माने बयबो बयबो आरो निजेनि देहाखौ साब सिखोन लाख खिनायाथ' जोंनि दायथ'खा नालाय।
औ नोंथां
गोग्गो दै लोंनाया
औ माने नोंथांजों माने दिनै आङो सावरायनानै नोंथांमोननि ओनसोलावहाय दैनि‌ बिबाङा माबायदि एबा मोननो गोब्राब ना गोरलै आं बेफोरखौ मिथिनो मोनबाय आरो जोङो दैफोरखौ माने ओरैनो गारि नाङा जाहाथे जोङो खायसे खसेफोराव दैबो माने ओरैनो मोनला बायो नालाय बेफोरबायदि यावबो दैखौ माने मोजां खामानिनि थाखाय थाखाय आरो आंखाल जानायाव मोजाङै बाहायनो हाथों बेफोरखौबो जोङो मिथिनो मोनबाय आरो नोथां
औ नोंथां
दै गुबुंले लोंनांगौ बेफोरबायदि माने दै माबा गुबुंले लोङोब्लाथ' जोंनि देहानि थाखाय गाज्रि जायो नालाय दै मोजांखौ लोंनांगौ होननानै बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय नालाय जोङो माने दोनथ'नोसै नोंथां
औ दे दोन